औ।
दिनै मानि सोमोन्दै सावरायनो?
दिनै जोङो आसामनि सोमोन्दैखौ सावरायनोसै।
दे।
औ दे होमबा जोङो जागायसै ना।
औ दे।
जोंहा आसाम, जाय जोंनि भारतनि मोनसे बेबायदि स्टेट। भारतनि सिङाव थानाय बेबायदि स्टेट जोंहा आसामनि सिङाव गोबां रोखोमनि बिदि जिब जुनार आरो। लोगोसे गोबां बायदि बायदि रोखोमनि, आबादफोर मावनाय जायो। आरो लोगोसे बेबायदि गोबां धोरोमनि म सुबुंफोर दं, आरो गोबां ओ भाषफोर दोङो थेवबो जोङो बयबो खौसेयै गोरोबलायनानै थायो नंगौ दा ना?
औ आरो जों आसाम होनब्ला थारैनो
सोमोनोनांनो गोनां, जेरै बेयाव जोङो नों बुंनाय बायदिनो जिब जुनार बेसेन गोसा जिब जुनार आरो गोबां। माहारियारि हाग्रामा आरो गोबां माने आबाद फोथार आरो गोबां आबादजों बुंफबनाय आरो गोबां माने, मा होनो? नायथावना जायगा हाजो बि रिजर्ट बेफोरजों बुंफबनाय मोनसे स्टेट। आरो बे स्टेटनि राजथावनियानो जाबाय जोंहा दासान्दि दिसपुर
औ नंगौ।
औ।
आरो। जों बुंफबनाय मानो होनबा बेयाव गोबां बेबायदि बेसेन गोसा बिफां लाइफां, आरो बेसेन गोसा जिब जुनार जायखौ जोङो बुहुमाव नायनो थांबा जाय जिब जिबफोरा जुनारफोरा आसामाव दोङो बियो गुब गुबुन बेबायदि ओ गुबुन कान्ट्रिफोराव एबा गुबुन देशफोराव गैया।
औ।
बियो बियो जोंनि था खाय बिना औ माखासेया बेयो जोंनि थाखाय बिराद बिराद मोजां खोथा।
औ औ औ।
दा आसाम बुंब्ला जों जोङो मोनथियो नर्थ इस्टनि मोनसे गेट वे बायदि जों जायखौ बुङो गुवाहाटि आसामनि सिङाव दङ' दा आसामखौनो गुवाहाटिखौ बुंनाय माने आसामखौनो बुंनाय आरोना। मोनसे गेफ्ट जायनि गेजेरजों आसामनि गेजेर जोंनो ओरैनो अरुणाचलबाबो थांनांगो नागालेण्डबाबो मनिपुरबाबो त्रिपुराबाबो माने आसामजोंनो थांजोबनांगौ आरोना गुबुन जेनेबा
औ नंगौ।
राजा लामा बेफोरबायदि गैया।
औ नंगौ।
आरो जोंनि आसामनि सिङाव बेबायदि गोबां जौगानाय आरो लोगोसे बेबायदि गोबां बेबायदि समायना सोमखोर हाजोफोरदो बुंफबनाय मानो होनबा जोंनि सोरगिदिं नायनो थाङोब्ला बेबायदि समायना हाजोफोरजों नुयो जाय हाजोआव गोबां रोखोमनि जुनार दावमा दाउस सा लोगोसे
जों बेफोरखौ माने माखासेखौ जोङो थानाय माने होनो जोङो रैखाथि होना लानांगौ जेरै थसेल' गंनि मुंदांखा गान्दा आरो गोबां जिब जुनारफोरखौ जों माने संरैखा होनानै दोननांगौ माखासेफोर दोनखादों। आरो माखासेखौ जोङो सुबुं समाजा माने बुजिलायनानै गाव गावनो रैखाथि होना दोननांगौ आरो। नङा होनबा? जानला मोनला बुथारला बायनाङा आरो हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानस्रांला बायनानै माने जिब जुनार थानो हायै जायगाफोरबायदि खालामनाङा आरोना। दा जोङो आसामनि सिङावनो गोबां नोगोर नोगोरमा दं। जायफोराव जों माखासे जों मेगनजों माने नायथावै मुवा बेसादफोरखौ जेरै क्लिनिं माने साब सिखोननि बेलायाव गोबां माने जोङो गाज्रि नुनो मोनो गुवाहाटिफोरावनो जोङो गोबां गाज्रि थासारियाव नुनो मोनो माने। लामा सामानो मैला लेथ्रा पलिटिन पेकेट आरो बिदिनो गोबां नायथाव मुवाफोरजों माने मैला जानानै साखोन सिखोन गैयि खौ नुनो मोनो। जायनि थाखायनाव जायनि जाहोनाव माने गोबां मोनामनाय बेफोरबायदि गेस बेफोरबायदि सोमजियो आरोना। दा बेनि थाखाय माने बांद्राय माखासे जायगाफ्राव गाहाम नाङा आरो गोसोखो बेफोरखो साब सिखोन खामबा साबसिन मोजां जागौ आरो ना। अ।
आरो लोगोसे बेबायदि जोंनि आसामनि सिङावनो बेबायदि सा आबाद। जाय आबादा गोबां बेबायदि आसामनि सिङाव गोबां दोङो जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि भारतनि गेजेराव बेबायदि आसामावनो गोबां बेबायदि साहा आबाद जोङो नु बुहुमनि गेजेरावबो गोबां बेबायदि साप्लाइ जायो गुबुन गुबुन ओ देसफोराव गुबुन गुबुन हादोरफोराव आरो गुबुन गुबुन स्टेटफोराव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव गोबां बेबायदि थाङो आरोना जोंनि आसामनिफ्रायनो।
औ औ। बेनिनो मादाव माने आसामनि मादाव गेदेरसिन साहा बागान होनोब्ला थोनसिरि दाथा बागान सा बागान आरोना बे गोबां बागान दङ आरो प्राइभेट सेक्टरावबो गावारि साहा बागाननि गेजे गेजेरजों गोबां मानसिफ माने गावखौ गसंथानो हादों आरोोना जिउ राहाखौ दाना लानो हादों नङासै खोनादोंना हेलौ